हेल' नोंथां
औ हेल' औ नोंथां
औ
जोङो जा बर'नि जानाय लोंनायनि बागै सावरायनोसै दसे
औ सावरायजायो नोंथां
दा बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथि थिखागु दाना बर'आ मा मा ओंख्रि
औ मिथियो नोंथां।
आंल
औ।
नोंथांमोननिथिं अमा बेदरफोरफोरखौ बारा जायोना जाया
औ जायो नोंथां बेबायदि बिदिनो अमा बेदर माने बेबायदिनो बर'नि अमा खाङो बर'आ माने अमाखौनो जाखायो नालाय नोंथां औ। जायो नोंथां।
नियावबो हाबाफोरावथ' आरो माब्रै माबा बिदि फुथारो
औ नोंथां।
आरो बिदिनो ओंख्रि होननानै बुङोब्ला बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' नारजि अमा
औ नोंथां।
आरो दाउ अनलानो आरो सबाइ खारि दाउ बेदर बेफोरखौनो बां सिन बर'नि माने गोथावसिन ओंख्रि होनना बुंजायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
आरो खुमब्राजों दाउ
औ।
बेफोरबायदि ओंख्रिखोनो बर'आ बांसिन माने जानो मोजां मोनो बेफोरफोरखो होनब्लाथाय
नोंगौ नोंथां।
माने मोजां मोनो आरो।
औ बेबायदिनो बर'आव गोबां ओंख्रि गोथाव गो थाव संनो हानाय माने औ नोंथां।
औ नोंथां दे।
औ
नोंसिनिथिंबोथ' बेफोर ओंख्रिखौ जायोना?
औ नोंथां जायो बेबायदिनो गोबां औ बेबायदिनो गोबां ओंख्रि दं बर'फोरनि जानाय। जोंनि ओनसो लावबो बेबायदिनो अमा दाउ नारजि अमा अमा दाउ सरि अमा नारजि सबाय दाउ बेबायदिनो सामु, सबाय, अनला, दाउ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जायो आरोना नों
ओ जायो जोंनियावबो बिदिनो बिदिखौनो जायो आरो हा ग्रानि माने जेरैबायदि मा होनो बर'फ्रा जायो दाउ फेन्दानो बेबो बर'नि ओंख्रि औ आरो थास' थास' फिसं थास' फिसं होनो आरो जोंनिखैजा औ बेखोबो अमाजों बा दाउजों बिदि जायो। गोथाव मोनो बर'फ्रा बे बे ओंख्रिखो जायो।
बेबायदिनो जानाय खायद' बुङोब्ला बर'फोरा माने
बर'फ्रानो बवा गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोर जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां ओ अनला अनला दाउनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायना होनोसै नोंथां। औ नोंथां अनला दाउनि सोमोन्दै आं औ खोनादों नोंथां।
औ
औ अनला दउथ' अनला दाउ बुङोब्ला जों बर'आ गासिबो जायो नङा होमब्ला। गासिबो थ' माने दानि जुगनि आइजोफोरा अनला दाउखौ गासैबो संनो रोंखाजोब आनो बांसिनानो बेबायदिनो जोङो अनलाखौ अनला दाउ औ हेलौ
औ दे
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों दासो खोनादों
अनला-अनला दाउ बुङोब्लाथ' जों गासैबो आइजोफोरानो संनो रोंफ्रामजोबगोन नङा होनबा नों थां बेबायदिनो माने अनला दाउनि सोमोन्दै ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायना होनो सानदों अ नोंथां औ नोंथां गिबियावनो जोङो बेखौ माइरं माइरंखौ ओ गिबि यावनो सोमनानै लाग्रोबाय बा दस मिनिट बा बिस मिनिट बेबायदि सोमना दोननानै बेखौ सोमालासिनोबो सुनानै देनो हायो बेखौ औ देनानै बेखौ गाहेन बा उवाल बेफोरबायदि बा दिंखि बेफोरबायदि ओ मिसिंफोराव जोङो बेखौ उननानै माने देनानै लानो हायो आरो नों थां बेखौ देनानै लाखां नायनि उनाव बा अनला दाव जों संगोन नालाय बे खौ बे दाउखौ जोङो न'नि दाउखौ जोङो गिबियावनो बेखौ सिथारनानै बेनि गांखौ साफा खालामनानै बेखौ सुनानै लानानै बे खौ ओ थांगोन बा सेखाजों गोदानानै जों लायो लाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो ओ सारायाव एवनाय जायो आरो ना सारायाव बिदिनो गेसावबा गेस सावबा बनजों बेखौ संनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो ओ खौ एवफ्रामनानै बिनि जिखुनु होनो गोनां बेखौ जों होजोबो अनलायाव जानांगौ बेख खौ जोङो होजोबो बेखौ एवफ्रामखांनायनि उनाव दै होखांनानै बेखौ जोङो गोदौ होना नै जोङो अनलाखौ अनलानि गुन्दैखौ जोङो बा दैजों लगायनानै बा बेखौ ओैरैनो गोदौनाय समावबो होयो बे होखांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौ होखांनायनि जा उनाव जोङो खारैखौ होनानै होयो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ बेबायदिनो गंगार धुनन्दिया फोरबो जोङो बेयाव गारनानै होनाय जायो औ नोंथां औ नोंसोरनि अम ओ आं नोंथांनियाव मोनसे से बेबायदिनो सोंबावनोसै अनला दाउनि सोमोन्दै औ नोंथाङा अनला दाउखौ माबोरैहाय सङो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
दा जेरैबायदि माने संनाया एसे आलादा-आलादा जायो जानायालाय औ जेनेबा आं आंनि बायदिब्ला बिदिनोसै आङो ओ मा होनो बेदर खौहाय बिदिनो गोदानानै गोदानायनि उनाव नानै होनांगौखिनिखौ लाग्रोसिगोन होनानै बिनि उनाव बेदरखो माने फोमोनसिगोन आरो ना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
फोमोननायनि उनावहा ओ मा होनो बे जेसेबांखिनि ओंख्रिखौ नांगौ बे ओंख्रिनि जखानि दैखो होनानै लासिगोन बेनिफ्राय दैखौ होनानै ला होनानै लाग्रोनानै जेब्ला बे दैया गोदौबायना गोदौनायनि उनाव बे अनलाखो जि जोङो माइरंनिफ्राय गुन्दै बानायनाय जायो बे अनलाखौ ओ होनाय जासिगोन आरो ब्ला बे माइरंखो ओ बेदराथ' मोनखा खानाय नालाय दा ओंखायनो अनलाखौ मोनहोजासे गोदौहोनानै माने बेखौ बाव बिनि उनाव मोननाय मोननोसैयावहा बिदिनो गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया बेफोरफोरखो होनानै ओ बिदिनो गावनि जखानि जेब्ला जागोन ना बांद्राय लाव लाव नंङा बां द्राय आथाबो नंङा घन'बो नंङा बिदि माने बिदि ओ खांनानै माने बेखौ जोंङो जानाय जासिगोन आरो ओंखामजों आरो जों संङोब्ला ओ जों गोबां बेबायदि गोथाव मोनजासिगोन आरो जोंङो माने बर' नि एगदम गुबै ओंख्रि दाउ अनला होनोब्ला माने दो माने बुंङोब्ला जागौमोन होननानै लुबैलायो आरो
औ नंगौ नोंथां थिगानो औ
आरो ना ना खबानि बागैबो सावरायनो हायो।
औ नंगौ नोंथां सावरायनानै औ सावरायना होदो
नोंथांमोन नियाव बोरै संङो गुसुंङैब्लाबो दसे बुंहरलाय
औ नोंथां जोंनाथ' नारजि अमा होनोब्ला बयबो माने बर'फोरानो जोबोर गोथाव मोनो नंङासै नारजि अमाखौ औ बेबायदिनो जोंनावबो नारजि अमाखौ माने ओ बेबायदिनो अमा बा अमाखौ खौ माने बाजारनिफ्रायबा बिदिनो बायना लाबोनानै माने जोंङो बेदर खौ गिबियावनो एवना लाग्रोनानै औ नारजिखौ बा बेदरनि सोमोन्दै बुंग्रोनोसै आं बाबेखौ बेदरखौ एवफ्रामनानै लाखांनायनि बेखौ आ एवफ्रामखांनायनि उनाव दै एसे होनानै बा गोदौ होनानै बेखौ खांथ'नानै दोननाय जायो नोंथां औ बेखौ दोनथ'नायनि उनाव बा नारजिखौ नारजि गोरानखौ बा दैयाव बासिनानै दैयाव सो सोमना दोननाय जायो दसे खमायनि थाखाय माने बे बेयो गोराना लाय माने गोरान जयो जायो नालाय उमह बिनिफ्राय बेखौ सुनानै बेखौ खारैजों खारैजों जोंङो गोब गोबावैनो गोदौ होनोनाय जायो बेयो रुइबाथाय जोंङो ओ बे रुइबाथाय जोंङो बेखौ खारै सारै होखांनायनि उनाव बेखौ साग्लिनानै माने बेखौ गुन्दै माने साग्लिनानै बेखौ लाथा लाथा खामनानै बेयाव बेदरखौ गारनानै माने लुनानै होनाय जायो बिदिनो गोदौनानै बिनि बेदरनि र-रसजों ओ नारजिनि रसजों माने ओ जमा मिक्स मिलाय होना माने माने गोदौ होनानै बेखौ खांनाय जायो आरो नोंथां
जोंनियाबो बिदिनो बिदिनो संङो जोंबो
औ
जोंङो माने नारजि होननानै बुंङोब्ला नारजि गोखाखौसो जानाय जायो दा
औ नंगौ नोंथां गोखायानो नारजिया
नारजि गोखा होनना बुंङोब्ला सोरबायाथ' गोखाखौ ओरैबायदि जानो मोजां मोनो
औ नंगौ नोंथां
जोंनियावबो सासे मानसि दंङ' ना ना गोब्ला नाथाय ओरैबायदि मोजां मोनो ओमफ्राय नाथायब्ला जोंङो गोखाखौ बारा जानो हाया आरो
ओहो हाया
सोरबा सोरबा बायदिया बिदिनो नारजि गोखा होनोब्ला ओरैबायदि माने जायो मोजां मोनो खोनो ओरैबायदि मोजां मोनग्रा मानसि
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो ओ जोंनि बर'आ माने जों आइजो माहारि होनोब्ला गो खा गोखैखौनो जानानै मोजां नाङो आरो
सबायजों दाउजोंखोबो बरनि ओंख्रि होननानै बुंजायो सबाइ ब्लाथ आरो मा होननो ओरैबायादि खहाबथावना
औ नोंगौ नोंथां सबाइजों दाउखौ जों मारै संनाय जायो ए एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
सबायाइ जोङो सबायजों दाउजों संनाया जाबाय ओरैबायदि जों मालाबा समावहा जोङो सबायखो रुग्रोनानै लासिगोन रुग्रोनानै लासिगोन आरो दाउखौथ जोङो जेनेबा जोङो ननि दावखौ सिथारनानै सिथारनायनि उनाव जोङो बेखो दै गुदुङाव होनानै गांखो फुसिगोन गांखौ फुननानै अराव एसे हांनानै बेखौ गोदानाय जासिगोन
औ नंगौ नोंथां
बेखौ संना लासिगोन सेरना लासिगोन नांगौ गासै मस्ला मस्लिफोरखौ जोङो देनानै जोङो बे बेदर सेरनायाव जोङो होसिगोन होनानै जोङो जेब्ला बे सबाइ खारैयाथ खाना दोनखाबाय नालाय बे सबाइखारि ना दोननायखौ जोङो जेब्ला रुइबाय खारै होनानै रुयोब्ला बेखौ सानानै ओ जेरै सारां होननानै बुङो बे सारांदों जोङो सासिगोन
औ नंगौ नोंथां नंगौ
सासिगोन सानानै जोङो रु ओ बेखौ होना होसिगोन आरो ना बेदरखौ बिनिखायनो जोङो मा होनो ओ सबाइ खारै ओंख्रिखो जों बेबायदिहै जों जानो हायो सबाय दाउनि बिसयबो जों सावरायबाय गोबां सावरायबाय दा समाबो जानानै फैबाय नोंथांना
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम